औ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथांनि कल नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना ओ आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ दा आङो नोंथांजों बेरायनाय बा दावबायनाय बिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै बे आयदायाव ना मा होनो नोंथां? औ बिदिब्ला आंनो सुरु खालामसै नोंथां।
खालामग्रोदो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ थारैनो औ नोंथां। दा जोंथ' नोंथां बेरायनाय होनोब्ला जोङो गोबां ओ माबाखौ मिथियो जेरै जोङो गोजानाव दावबायनाय खाथियाव दावबायनाय
औ नोंथां नंगौ।
बेखौनो जों बुजियो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ नंगौ।
आङो ओ गोबां जायगायाव दावबायबाय एबा बेरायहैबाय नोंथां जेरै अरणाचल प्रदेश सिक्किम मेघालया आरो जोंनिनो आसामनि सिङाव थानाय आसाम हादरनि सिङाव थानायनो जेरै जोङो सरलपारानो आरो बावखुंग्रि देरबिल आरो जेरै भैरब खुन्द' बेफोरावबो आं बेरायबाय बा दावबायहैबाय दा बेयाव आं ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोन्दों जेरै नोंथां अरुणाचलाव थांदोंमोन बे आंनि मोनसे जोबोद मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो नोंथां अरुणाचलाव थांनाया जेरै आं बेयाव औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां थारैनो हागोन जेरै आं नोंथां अरुणाचलाव थांदोंमोन जेरै जोङो बेवहाय गोबां लोगोफोरजों ज' जानानै थांदों आरो बेयाव जोङो थांनानै जेरै जोङो बेवहाय जोङो माबानि मिथिंगानि जेनाखि महर बेखौल' जों नायनो थाङाखै जोङो बेयाव सोलिनाय हारिमु एबा बिनि ट्रेडिसनेल बिसोरनि हारिमुवारि दामग्रा आरो गोबां जेनाखि माबा बिसोरनि बिथांमोननि बेखौ जों आङो गोबां मिथिबोदों आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां जेरै जोंङो गुबुन जायगायाव दावबायहैयोबा
औ नोंथां।
गोबां सोलोंनो मोनबोयो आरो मिथिनो मोनबोयो गोबां गियान मोनबोयो जेरै मोनसे हारिया। ओ मोनसे हारियाव जेरै माखासे कालसार थायो जों बे हारिमु थायो बेखौ जों मोनथिबोयो जेरै बिथांमोननि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय। जों गाैबो मिथिबोजोबो दा बेयाव आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां। जेरै बिथांमोना जेनाखि मोसानाय बेखौ जों नुबोदों। मैथमोननि रायज्लायनाय राव। बेफोरखौ जों नुबोदों माब माबायदि रायलायो आरो बिथांमोनहा माबायदि गानो। जोमो बेफोरखौ जों नुबोदों दामनाय देनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय। आरो बेल' नङा नोंथां बेयाव। थांनानै आङो गोबां जेनाखि मिथिंगानि जोबोद समायना रमायना महरफोर। बेखौबो आङो नुबोदों जेरै हाजो हाला बिफां गोदान गोदान बिफां लाइफां आरो गोबां नुफेरै जिब जुनार जेरै दाउसिन दाउला आरो लोगोसे बरफ बेखौ गोबां नुबोदों आरो नोंथां दा जोङो बेखायनो आंनि आंनि मिथिनाय बायदिब्ला बेरायनाया जोंनि थाखाय संसार बा बे थांनानै थानायाव जिउ खुंनायाव बेरायनाया मोनसे जोबोद जोंनि एंगाराथाव हायै मोनसे माबा आरो बेदि नङा नोथां। जों बेरायनांगौ नोंथां। दा आं बेखौनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा मालाबाफोराव अबेयावबा बेरायफेरबायमोन नामा नोंथां? औ आरो, आरो बेरायफेरबायबा माबे माबे जायगाफोराव बेराय आरो माबायदि बिनि एक्सपिरियेन्स मोनखो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
थारैनो नोंथां हागोन औ हागोन दा नोंथाङा जेरै फोरमायनानै होदोंमोन कि अरुनाचल बेरायहैदों आरो गोबां जायगाफ्राव बेरायनानै नोंथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय। थिक बेबायदिनो आंबो गोबां जायगाफोर बेरायनो मोनबाय आरो जोंनि भारत हादरनि सा सानजा ओनसोलावनो बुंनो थाङोब्ला आङो अरुणाचल सल हादराव खननैसै बेरायहैनाया आरो बेबाय दिनो आङो नेपाल हादरावबो खेबसे थांखांनाय जाबाय आरोबाव आङो बेबायदियैनो सोनाब बंग' रायजोनि दार्जिलिं होननाय ओनसोलावबो खननैसो जाबाय दा बेफोर गासैबो जायगाखौ बेरायनानै आङो ओ गोबां ओ खोथाफोर मिथिनो मोनबाय आरो गोबां सोलोंनो गोनां बुस्थुफोर आं सो सोलोंबोनो हादों आरो जेहेथु ओ सा सानजा ओनसोला भारतनि खना खनलायाव थानाय ओनसोल हिसाबै बाव थानाय मिथिंगायारि जे नु याइफोर बे नुथाइफोरा रुजुजाथावै समायना गुबुन हादरफोरनि बा गुबुन रायजो फोरनि रुजुनायावहाय
औ नोंथां।
ओंखायनो बेफोर जायगायाव थांनानै गोबां बाथ्राफोर मिथिबोनो हादोंमोन आङो। जेरै बेयाव थानाय हारि हारिसाफोरनि सायावहाय गाननाय जोमनाय। बिफोरनि राव बिसोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि आरो बिसिनि कमिउनिकेसन सिस्टेम जेरै हान्था मेलानि।
औ नोंथां।
गोबां मिथिबोनो हादों। बेबायदिनो आङो ओरै दार्जिलिंआव बावैसो थांनानै फैनाय माखा खासे आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांनो खोन्था दिनि ओ जिहेथु आङो बावहाय बेरायनो थांदोंमोन ओ बेरायनो थांनायावहाय गोबां रोखोमनि एक्सपिरियेन्स मोनलांदों गिबियाव आङो बासजों थांदोंमोन आरो। बासजों थांनानै आङो ओ दार्जिलिंआवहाय सहैनायसै। औ सहैनानै आङो नुनो मोनबाय बे ओनसोला दार्जिलिं ओनसोला एखेबारे हाजो हालाजों बुंफबनाय समायनाथार।
औ नोंथां औ।
बिनि जायगा बिनि बारहावा थासारिया जोंनि बड'लेण्ड हालामनिख्रुइ एसेबाबो आलादा मानो होनना बुङोब्ला बाव थानाय बारहावाया गुसु। आरो जोबोद मोजां थानो सुदेम मोनो ओ जोंनि दौलेंनि रुजुनायाव आरो बिराद मोजां मोनो आरो बाव थानाय हारि हारिसाफोरनि गासैबो गाननाय जोमनाय राव थुनलाइ रायज्लायनाय जानाय, लोंनाय गासिबो सोमोनांथाव आरो जोबोद मोजां नोंथाङाबो थाङोब्ला बेखौ बे एक्स पिरेन्स खालामनो मोनगोन बिसोरजों सावरायलायना नै माखासे एक्सपिरेन्स फोर बिसोरनि हारिनि सायावहाय माखासे साननाय हनाय आरो मोजां बेफोरनि सायावहाय जों गोबां बाथ्रा सोलोंबोनो हादों आरो आं बाव हाय थिक बेबायदियैनो आङो आंनि हालामावनो थानाय बड'लेण्ड हालाम बेयावबो गोबां जायगा बेरायग्राफोर दङ' दा बिफोरखौबो जोङो गोबां बिथिङावबो जौगाहोनो हायोब्ला मोजां जागौ सानो जेरै नर्थ इस्टआव थानाय दार्जिलिं अरुणाचलफोर बायदि, दा नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव थानाय माखासे बेरायग्रा जायगाफोरखौ ओ मोनथिगोन ना मोनथिया? बेयाव गोबां जायगाफोरबो बेरायग्रा दं जोंनावबो फिसा-फिसा दा बेफोर जायगाफोरखौ औ नोंथाङा मबे-मबे जायगायाव एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ जेरै जोंनि ओ बड'लेण्ड ओनसोलनि ओनसोलावनो गोबां बेरायग्रा जायगा दं जेरै सरलपारा नोंथाङाबो दावबायखांबाय जानो हागौ सरलपारायाव नङा होमबा नोंथां? दा बियो जे समायना- रमायना जोंनि थाखाय लावखारा ओंखाम जाग्रा मोनसे जायगा नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ जेरै जों बाव थाङोबा जेरै सरलपारा बेयो जोंनि भारत आरो भुटान हादरनि मोननैनि गेजेराव मोनसे ओ सिमना नङा होमा नोंथां जेराव सोरगिदिं हाजोजों बुंफबनाय लोगोसेनो गेजेरजों बोहैयो दै जे दैयावहाय जोंनि खाथि -खालानि बा गोबां दाब- दाब जायगानिफ्रायबो ओ ओ दावबायारि बिथांमोना फैनानै बेयाव दुगैफैयो गाव- गावनि न'खरनि आरो लोगो दोगोजों फैनानै। दुगैफैयो आरो बेरायफैबो रायलाय लायो बेखायनो आं नोंथांखौबो ओ बुंनो सानो आरो नोंथाङाबो सम मोनोबा मालाबाफोर दावबायफै जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलनि बे सरलपारायाव। ओ जेराव बेयाव जोङो जेरै सिखोना झार होननाय मोनसे दङ ना नङा होमबा नोंथां? औ दा जोङो सरलपारायाव थांनो थाखाय बे सिखोना जोहोरनि जाहारनि जेनाखि लामा बे जाहारनि जाहार जोंङो गेजेर-गेजेर हाबनानै थांनानै मोनहैयो आरो नोंथां आरो बेयावबो मोनसे जोबोद ओ मोजां माबा बियो जेरै जोङो बेयाव थाङोबा बे हाग्रा गेजेराव जोङो गोबां गाबनि जेरै सिखिरिफोर गोमो, गोथां, गोजा, गुफुर, गोसोम जोङो सिखिरिफोर नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसेनो गोबां जिब -जुनार नुनो मोनो जो जेरै मै, मैदेर, मोसा, जोङो गोबां जे जिबौ जों नुनो मोनो जोबोद समायना -रमायना जे मिथिंगानि बिखायाव जेसेबांनाखि नुयो जोङो जिब -जुनारफोर बेखौ जों बेयाव नु नुनो मोनो आरो गोदान-गोदान जेरै बिफां- लाइफांफोर दङ जोंनि बे सिकना जाहार हाग्रामायाव बेयाव जोङो बेयाव नुनो मोनो। नोंथां बेखायनो बेखायनो आङो सरलपारायाव थाङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो। नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला गोबां जों गोदान -गोदान नुलाङो दा नोंथाङाबो मालाबा बेरायफैखांबायमोन मा दावबायफैखांबायमोन नामा बेयाव सरलपारा। माबायाव लावखार ओंखाम जाग्रायाव।
नंगौ नोंथाङा आं थांखांबाय आङो सरलपारायाव थांनाया खननै जाबाय। बुंनो थाङोब्ला आङो बिदिनो लोगोफोरजोंहाय गोदान बोसोरनि मोनसे ओ लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन आरो। बेयाव खनसे थांनाय जादों। आरो नैथियावहाय आरोबाव लोगोफोरजोंनो आङो लावखार ओंखाम जानो थांफिनदोंमोन। दा आङो बाव थांनानै गोबां गोबां जायगाफोर माबानि बेवहाय थाहैनाय समायना जे नुथाय। बेनि सायावहाय एसे बुंनो आं मारै- मारै थांनानै बेयावहाय एक्सपिरियेन्स मोनबोआ। जिहेतु नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बियो ओरै भुटान बरडाराव थानाय आसामजों सिमना ओनसोलाव थानाय मोनसे जोबोद समायना जायगा बेवहाय जोङो। ओ बिनि सेरजोंनो बोहैबोनाय जिरि जिरि जिहेथु सरलफारा दैसा होननाय दङ। बि दैसाया जोबोद गुसु। आरो थाजिम बुंनो थाङोब्ला बियो जोबोद गोथार दै। बावहाय जोङो दुगैदोंमोन आरो लोगोफोरजों थांनानै। बे सेरावनो जोङो लावखार ओंखाम संनानै जादोंमोन आरो जानायनि सिगां जोङो बेवहाय खेबसे दुगैदों आरो ओंखाम जाखांनानै बिदिनो गोबाव थाखाखांनायनि उनाव जोङो ओ फैनोसै समाव आरोबाव मोजां मोननानै बे दैयाव खेबसे दुगैबोबावदों आरो।
औ नोंथां।
ओ बियो बे ओनसोलाव गोबां हारि हारिसाफोर दङ दा थांनानै थायो मोजां जायगाया जोबोद मोजां।
औ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो जोङो नैबे ओ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आरोबाव मोनसे ओ बैरबकुन्द' होननाय जायगा दङ बे जायगायावबो थांखाबाय बडलेन्ड हालामनि बे जायगाया। थाम हादरफोरनि मोनसे गेजेर पइन्टाव दङ। जिहेथु बुंनो थाङोब्ला भुटान। भारत आरो अरुणाचल हादर'। हादरसा आरो हादर। औ भुटाना इन्टारनेसनेल सेलबाबो बियो ओरै मोनसे इन्ड पइन्टाव दं आरो। बे जायगायाबो जोबोद मोजां आरो। मुंदांखा बड'लेण्डआवहाय जिहेथु बेयाव गोबां गोजान गोजान गोजाननि दावबायारिफ्रा फैनानै लावखार ओंखाम जाफैयो आरो जाय नायनो फैयो बिनि बारहावायाबो जोबोद। गुसु आरो मोजां आरो भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय जिरि जिरि दै दङ। बे भैरब खुन्द'आवनो बियो ज' जाफैयो। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो ओनसोलनि खाथि खालानि रायजोनि मानसिफोरा फ्राबो दुगैनो थाङो आरो।
औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
नोंगौ नोंथां जोबोद बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथि
नोंथां दे अब्ला बिदिबा ना नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला दे गोजोन्थों।